हेल' औ नोंथां खोनादों ओ नोंथाङा फ्रियैनो दंबा
औ औ दंथ'यो
अ अब्ला जों गुबुन मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ सावरायजायो नोंथां ।
ओ अ अब्ला नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों जे ओ औवा होनोब्लाथ' नोंथाङा सिनायखायो जाहैदों?
औ सिनायो नोंथां
औवायाथ' जोंनि बर' गामियाव बयनिबो न'खर न'खराव दंखायो नङा होनब्ला नोंथां?
औ दङ
ओ औवाजोंथ' जों गोबां दोरोङारि मुवा मुवा बेसाद बानायनाय जायो जेरै अ लोगोसे जोङो औवाखौ जोङो न' बानायनायावबो बाहायनाय जायो आरो संग्राय सानद्रि बिनि अनगायै नोंथांमोननि जायगायावहाय औवाखौ मा मा बायदि खामानियाव बाहायो बेखौ नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां अ जोंनिखै औवाखौ बाहायनाय जायो जेरै जों हाबा खेराइाशयावबो जेरै जोङो पेन्देल लुयो अब्लाबो बाहायनाय जायो औवाखौ
औ
बिनि अनगायैबो जोङो सेन खबाइ जेखाइ जेरै जों ना गुरनायाव बाहायो ।
औ
आरो सेनखौ जोङो ना सानायाव बाहायो । गोबां रोखोमनि जोङो बानायनानै थेबो हायो आरो ना
औ
जेरै जों जेरै जोङो जेखाइ खबाइखौ बानायो बेफोरबायदिनो जोङो धाराबो बानायनो हायो । आरो दु माइ दोन दुलिबो बानायनो हायो आरो । बे औवाजों औवाया गो गोबां रोखोमनि दङ जेरै जोङो मिथिनाय जायो । औवा बुरखा होननानै मिथिनाय जायो । गोबां रोखोम रोखोमनि नाम बेलेग बेलेग दङ आरो ना औवायाबो ।
ओ नोंथाङा जे बुंदों औवाजों नोंथांमोननि जायगायावहाय दारा जेखाइ ओ सान्द्रि खबबाय बानायनाय जायो बेखौ माबायदि बानायनाय जायो ना ओ बेखौ ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा ओ आरो बेफोर बेसादखौ मा मा हाबायाव बाहायो?
औ हागोन जेरै जोङो औवा होनोब्ला गोबां रोखोमनि औवा दङ आङो दा नोंथांनो औवा बुरखानि बागैनो खोन्थानोसै ।
उम
जोङो औवा बुरखाखौ बानायनाय जायो जेखाइ खबाइ सेन आरो औवा बुरखाखौ बानायनाय जायो जोङो जेरै हाबायावहाय जोङो हाबा मोनसे बानायनोब्ला जोङो जोङो ओंखाम सङो नङा होमब्ला ।
औ
बै ओंखाम संनायाव जोङो ओ मा जोङो ओंखाम दोनग्रा मोनसे बानायनाय जायो बिनि उनावहाय जोङो ओ सान्देंगा बायदिबो बानायनाय जायो आरोना।
औ
बिनि अनगायैबो जोङो गोबां रोखोमनि हाबाफोरावहाय ओ जेरै जोङो
औ
जोङो औवाखौ लाबोनानै जोङो गोबां रोखोमनि बिजनेस बिजनेसबो मावनो हायो आरो। नोंथांमोननिखै माबोरै सोलियो एसे सुंद'यै फोरमाय दे नोंथाङा।
ओ जोंनियावबोथ' नोंथाङा जाबायदि बुंलांदों बेखौ बेबायदिनो संग्राय सान्द्रि बेफोरबायदि बानायनाय जायो ओ जोङो संग्राय सान्द्रि बानायनो थाखायथ' जोङो दा-दायरेक्ट औवाखौ लाबोल' दाननानै लाबोबाल' जानाय नङा नङा होनब नोंथां ओ बेखौ जोङो खाथि जिरनांगोन खाथिखौ मोजां साफा खालामनांगोन ओ आखाइजों जोङो ओ हेबनांगोन अब्लासो जागोन नङा होमबा नोंथां
औ
नोंथाङाथ' मिथि खायो जे संग्राइ सान्द्रिखौ मायाव बाहायो ओ संग्राइ सान्द्रिखौ जोंहा माइ जावनाय माइरं जावनाय बेफोराव बाहायो बेफोर जाबाय मोनसे बर'नि मोनसे एंगार हायै हारि हारिमु नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
लोगोसे जोङो जेखाय जेखाय खबायाथ' जोंनि मोनसे ना गुरग्रा बेबो मोनसे जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आरो दासिमबो सोलिगासिनो दं मोनसे बर'नि सिनायथि जेखाइ खबाइ होनोब्ला जों बर'खौनो ओ मिथिनाय जायो।
औ
आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ खखा सेन बेफोरखौबो जोङो औवाजोंनो बानायो जायखौ जोङो ना जानो थाखाय। औ औ बेजों लोगोसे। जे नोंथाङा जे बुंदों हाबा खेरायाव बेहाय औवाखौ बाहायनाय जायो होननानै औ नोंगौ नोंथाङा जोङो ओ हाबा खेराइायावबो औवाखौ जोङो ओम सानद्रि एबा ओंखाम दोनग्रा दारा बेफोरावबो जों औवाखौ बाहायनाय जायो लोगोसे जोङो जिरायनानै ओंखाम जानो थाखाय औवानि खुन्थिया गायनाय जायो।
औ
औ लोगोसे जोङो औवानि अनगायैबो जेब्ला औवाया थैयोना नोंथां। थां अब्ला जोङो बेखौ बन बानायनाय जायो माने ओ औवा औवाजोंथ' औवायाथ' जों मोनसेबो बुस्थुआनो गारजाया नङा होमबा नोंथां।
औ औ जोंनि खै बो बेबायदिनो औवाया माने गारजाथावना बुस्थु नङा जाहैयो आरो।
ओ जोङो औवाखौ बेफोरबायदि संग्राय सान्द्रि आरो नांगौ खामानियाव बाहायनायनि अनगायैबो जोङो औवाखौ ओ फानहरनानै साप्लााय खालामनानै लेखा बानायनाय होननायखौ नोंथाङाथ' मिथिगौ नङा होमबा।
औ मिथियो नोंथां
ओ जों जायबा बहियाव लिरो जायबा लेखायाव फरायो बे लेखा बिलाइनि गोथां बेसादानो औवा जाहैबाय।
औ औ
आरो नोंथांमोननि जायगायावहाय ओ जे औवाया जेब्ला औवाखौथ' गायना दोनो अब्ला औवायाव हा खोनानै औवाया बारायदेरो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां
जों औवानि ओमफाय जोङो मेवाइबो मोनजायो जाय औवाया ओ देरबोहां अब्ला बिनि गोरलैखौ जोङो मेवाइ बुंनाय जायो बेखौ जोङो ओ जानायबो जायो बेखौ नोंथांमोननियाव वाय जायोना जाया
आरो मेवाइथिंबो आरो जों मेवाइखौ जोङो अनला दाउजोंबो संनानै जानो हायो दो आरो
औ अब्ला नोंथां जे औवाया जोंनि थाखाय जेखाइ खबाइ सान्द्रि बानायनाय आरो लेखानि महर होनायनि अनगायैबो जों औवाखौ जाजायो नङा होनब्ला
औ
औ
नोंथांमोनिखै औवाया मा बायदि बि सोलियोना सोलिया नोंथांमोननि जायगायाव
ओ सोलियो जोंनि जायगायावहाय उम जेब्ला औवाखौथ' जोङो सम आरो बोथोरखौ नायनानैसो दानो नङा होमबा नोंथां
औ
दाथ' दैज्लां बोथोराव जोंहा औवा दान्नायनि बिजनेसनि जेबो सम गैया जेब्ला मेसें बोथोर सफैयो अब्ला जोङो ओ जाय औवाया गिदिर दान जायो खामानियाव हो थ' बेफोरबायदि औवाखौ जोङो दाननानै साप्लाय खालामनाय जायो
अ अ
औ अ औयाथ' मोननै रोखोमनि रोखोमनि दं नङा होमबा ओ मोनसेया बुरखा औवा आरो मोनसेया जाथि औवा जाय बुरखा हौवाया गोगोम गिदिर आरो रोजा जायो आरो जाथि औवाया गोबा आरो फिसा जायो
औ औ मिथि
औ औ बिनिफ्राय आं मिथिनायाव आरो नुनायावहाय बुरखा औवानि बेसेना बांसिन होननानै आं मिथिनाय जादों आरो नोंथां नोंथांमोननि जायगायावहाय ओ बबे मोनसे औवानि बेसेना बांसिन
औ जोंनिखैबो औवा बुरखानि बेसेनखौनो बांसिन होननाय जायो मानो होनोब्ला औवा बुरखायानो जोंना बांसिन खामानियाव बाहायनाय जायो आरोना जेरै जोङो मोनसे न' लुनोब्ला जोंनो औवा औ हानि न' लुनोब्ला नोंनो जोंनो बेरायावबो औवा नांगौ जायो जेरै जोंनो खुन्थायाव बो खुन्था बानायनोब्लाबो औवा नांगौ जायो
औ
जेरै जोङो ओ न' मोनसे लुनोब्ला बेयावहायबो जोङो खुन्था गायनांगौ जायो न' गिदिर लुनोब्लाबो जोंनिखै औवा बुरखाखौनो बांसिन बाहायनाय जायो आरो औवा बुरखानि बेसेनानो बांसिन आरो जोंनिखैबो
अब्ला नोंथांमोननि जायगायाव जे औवायाथ' अराय जोरबाय थाया नङा होनबा खुन्था आरो माबा मोनसे बेरा होब्लाबोथ' बेयो अराय थाबाय थाया बेखौ गोदानै गायफिननाय एबा गोदानै बेरा होफिननाय जायो अब्ला बै गोजाम खुन्था आरो गोजाम बेराखौ नोंथांमोना मा खालामनाय जायो?
अ गोजाम गोजाम बे जेथु गोजाम जायोना अब्ला जोङो बन सुनाय जायो जोंनिखै माने ओंखाम ओंख्रि संनोबाबो एसे जिहेथु खुन्था गायखांनानै बायो अब्ला जोङो बेखौ अर सुनाय जायो आरो
अब्ला नोंथांमोननि जायगायावबो जे औवाया गोरलैनिफ्राय लानानै बोरायजासिम सेव सेवलांजासिम जेबो गारजानाय बुस्थुआनो गैया नङा होमबा नोंथां।
औ औ गैया
औवा बेसादा जोंनो जोनोमनिफ्राय थैजासिम खामानियाव बाहाय जायो।
औ
अब्ला नोंथांनिफ्राय ओ औवा आरो सापातनि माबायदि गायो आरो माबायदि हाबायाव बाहायो आरो बेसेबां गोनां गोनांथि बेखौ मिथिनो मोननानै नोंथांनिफ्राय गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां आंबो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिफ्राय मोन फंनैसो खोथा मिथिनानै।
औ आं मिथियैखौ नोंथांनिफ्राय मिथिबाय आरो नोंथाङा मिथियैखौ आंनिफ्राय मिथिबाय नङा होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां।
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय बिदि बेयावनो दोनथ'नोसै खोमा ना नोंथां।
औ नोंथां।
औ